औ नोंथां। हेलौ मा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों औ खोनादों।
हेलौ।
खोनादों नोंथां खोनादों।
दे बिदिब्ला जोंहा दिनै मोनाबिलियाव गुसुं औवानि सोमोन्दै रायलायना ना
हागोन। हागोन नोंथां दे।
दे बिदिबा आं सावरायग्रोनि
औ जागोन।
जोङो उवा होनोबा बयबो मिथिखायो नोङा होमबा
औ नोंगौ।
उवा होनोबा उवानि महरानो जाबाय बिलाइया फिसा फिसा जायो गोलाव आरो बे औवाया
ओ।
गोबां खामानियाव बाहायजायो।
औ नोंगौ।
मुवानो थायो ओम। आरो फेन्दा उवा गुबै। आरो फुलुखा बेबायदिनो। गुबुन गुबुन रोखोमनि मुंफोर थायो। दा बे उवाया गोरलैनि गोरलैयाव जों बिखौ मेवआ दानो आरो बेखौ जानाय जायो आरो बेखौ जों गोबाव सम जानो थाखाय आसारबो बानायनाय जायो। आरो बेबायदिनो गोदो आबौ आबै समनिफ्रायनो बाहायजानाय मोनसे उवा होनना बुङो। बेखौ गोब गोबां जायगायाव मिथियो आरो गोबां जायगायावनो मिथि थिया गोदो आबौ -आबैआ न' लुयोमोन आरो बे उवा मानजि आरो बेखौ खामि बायदि रोखोमनि खामानियाव बा न' लुबोबाय थायोमोन आरो बास बे ल जबा हायो जों द नोंथां।
हागोनदा गोजोन दाबिलि हांग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम दायो जोङो बे समाव औवानि सोमोन्दै दै नोंथाङा जि गुवारै बे -खेवना होबाय आरो बुजिनो हाबाय औवाजों मा -मा जायो मा- मा बनायनो हायो नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव फोरमायहरबाय जोबोद साबायखर दायो आंबो औवानि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांजों रायज्लायनो थाखै आंनो बे समखौ होनायनि थाखाय नोंथां -खो हामबाय होनदों औवा होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो औवाया गुबुन -गुबुन रोखोमनि औवाफोर दोङो जेरै औवा फुलुखा, औवा गुबै, औवा बिजलि, औवा फेन्दा, औवा गुरखा बिबायदि जों नामफोरखौ मिथियो थिग बेबायदिनो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो -गोदायनि समावहाय औवानि न' बा औवानि बेरा औवानि बिबायदि मान्लिफोर होनाय औवानि मु -दा बेफोरखौो जों नुनो मोनोमोन नाथाय फैयै- फैयै दायो जोंहा बेबायदि औवानि न'फोरखौथो जोङो नुनो मोनला। फ्रायआनो दायो ओ एसेबो माने गोनां बा गैयिब्लाबो दायो बेबायदि औवानि न'फोरखौ जों नुनो मोनला। थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंबो बेबायदि औवानि बिसांफोराव उन्दुबोनो मोनबोदों सिगाङावहाय बिदि फालां गैयामोन ओ औवानि बिसांं बनायोमोन बे औवानि बिसाङावनो जोङो एम बा दारहा होन्नानै बुङो जोङो बेखौ बनानैसो जोङो हिसिमाफोर बनानै बेबायदि उन्दुबोनो मोनबोदों आरो लोगोसे हि दोन्नो थाखैबो ओ आलनाफोर गैयामोन औवानि बिबायदि खुन्था गथा गथ था दान्नानै जोङो आलना फोरखो बनायना लानानै हिफोरखौ दोनबोनो मोनबोदों औवाजों गोबां रोखोमनि खामानिफोर खो मावबोदों जेरै अर जोंहा औवानि बेबायदि बेराफोर इन्जुरफोरखो होयोमोन बे औवानि बेराखौ होनायाव हाजों लितथेनानै जोंङो बेबायदि इन्जुरखो गावब गाव जोङो बानायनानै लायोमोन आरो बेबायदिनो ओ औवाजोंहाय गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौ बनायनो हायो जेरै ना सानो थाखाय सेन, ख'खा ना लानो थाखै खबाइ आरो गुरनो थाखै आबैदांगि ओ जेखाइ बेबायदि औवाजों गोबां बेबायदि आखाइनि खामानिखो मावनायखो जों नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे जिरायनो थाखाय औवानि सियार गोदोनि समावहाय औवानि सियारखो गोबां मानसिफ्रा बाहायोमोन आजौ आजै आबै आबौमोननि समावहाय नाथाय जोङो दायो बेबायदि औवानि सियारफोरखौबो नुनो मोनला आरो बेजों लोगोसे मुरा बेखौबो जों औवानिफ्रायनो मोन्नो हायो आरो लोगोसे औवा होन्नानै होनोब्ला दायो जोंहा गरम बोथोर बे गरम बोथोर खो जोङो ओ गुबुन बिफां सिङाव थानायनिख्रुइ औवानि सायख्लुम सिङाव थायोब्ला निसय जोङो एसेबाबो जोंनि औवानि गुसुनि आलादाया गुबुन बिफांनिख्रुइ आलादासिन जायो गुसुसिन मोनो निजोमसिन मोनो आरो औवाजों गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो बारिफोरावहाय बिफां लाइफां गायोब्ला बोरमा मोसौनिफ्राय जोङो रैखाथि मोन्नो थाखाय जोङो औवाखौ बेरा होनानै दोनो दुमथेनानै दोनो बेनिफ्रायनो जोङो मोसौ बोरमानि ओमफ्राय जोंनि बारि भिथोराव थानाय बिफां-लाइफां जोंङो रैखाथि होनो हायो
औ